खोनादों खोनादों
अ मोजां होमबा दिनि जोङो दायो बे ओ दावबायनाय आथ रिनि सोमोन्दैनो सावरायनो सानबाय आङो दावबायनाय बुङोब्ला जेनेबा बेफोरबायदि जोंहा गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो जाय गा बेरायनाय ओ बा आलासिफोरनि न'आव थांनाय बा बिदि माबा मोनसे बिदि म दिर मजिद मानसि फोराव बिदि गिदिंलाबाय थायोना होमबा गोजान गोजान जायगायाव इनिफ्राय नों नोंथाङा नोंथांनियाव आङो मोननैसो मोनसे कुइसन सांग्रोनि दा दावबायनायनि सायाव नोंथाङा ओ मा नोजोरजों नायो बे दावबायनायखौ जेनेबा माबायदि नोजोरजों नायो बायो बे मोजां गाज्रि बा माबा मोनसे नोंथांनि मा साननाय दावबायनायनि सायाव बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन गिबियाव
नंगौ नोंथाङा दावबायनायनि सायाव मोजां आयदिया बुंनो लादों दा दावबायनाय होनना बुङोब्ला नोंथांनि सोंथि बायदि बिब्दि फिन्नाय होनो हायो जे दावबायनाया जोंनि जोबोद मोजांनि थाखाय आरोना जोंनि साननाय हनाया मोजां जायो जों बबेबा मन्दिराव द दावबायनानै जुदि थांनानै जोङो मोनसे फुजा खालामोब्ला बायसिनाव थाङोब्ला जोंनि फिलिंस मोजां नाङो मानो होनोबा मोनसे दावबायनायाव जोंहा हारसिं जाया दावबायनायाव जोंहा सासे लोगो बा सासे सोरबा बिमा बिफा बा सासे सोरबा बिदा फंबाय बि बिदि जायो आरो जों दावबायनांगौ जेरैबायदि गोबां रोखोमनि जोंहा जायगा थायो सोरबाया दावबायो ओ सिरियाखाना नायनो बा जिब जुनारनि मोनसे जोबथेसालियाव थांनानै जिब जुनारफोरखौ नुफेरै जिनिसखौ नायनानै मोनसे गोजोननाय लानो बा नुफेरै मन्दिरफोराव थांनानै बैफोर इसोरनियाव बोर बिनो गोजान गोजान लामा हान्थिनानै लामा दथानि सावगारिफोरखौ नायलांनो मिथिंगायारि नुथायखौ नायनो जेरैबायदि सोहोरफोरावबो थाङोब्ला सोहोरफोराव गेदेर गेदेर बिल्डिं न दालां गारि मथर बायदि बायदि बिबदिनो आरो जोङो हाजोआव दावबायहैयोब्ला बिफां लाइफां बायदि बायदि ओरै आरो ओमफ्राय सिराखाना थाङोब्ला जोंहा जिब जुनार गुबुन गुबुन रोखोमनि नुफेररै जिनिसखौ जों नुयो आरो मन्दिराव थाङोब्ला जोङो जोंबो जोंनि गोसोनि साननाय हनाय जोंनि मेलेमनि मोनसे थिंकिंफोरा जोंनिया मोनसे मोजां जानो हमो आरो आरो दावबायनो थाखाय सुबुङा गोबां रोखोमनि जायगायाव थाङो आरो बिदिनो गोबां ओ जिउआव मोनसे आ मिथि मोनै मोनसे ओ मोनसे जि केे बा हिस्ट'रि बेफोरबायदि मोनसे मोजां मोनो आरो जायखौ नायनानै सुबुङा गोसोआव रंजानाय मोनो नोंथाङा बेफोरनि सायाव आरो माबाफोर सोंबावनो हागोन
अ ओ बेखौ सोंथि सोंगोन आङो बेखौ जेनेबा जेनेबा दावबायनानै नोंथाङा माबायदि मोनो ओ दावबायनो नांगोन ना नाङा मानसिया बिनि सायाव फोरमाय जागोन
नोंगौ नोंथाङा जा सोंथि मोजां सोंथिखौनो सोंदों मानसेया दावबायनांगौ दावबायब्ला जोबोद मोजां साननाय हनायफोरा मोजां जायो गोसोआ रंजाय मोनो दावबायानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जों मोनसे जायगायाव' थानानै जों हमजानोबो नङा दा बेखायनो जों गुबुन जायगायावबो थांनानै रंज हायो बा नुथाय नुयै नुफेरै नुथायखौ नायनो हायो नायनानै गोसोआव हमज लानो हायो आरो बिब्दिनो आंबो एसेबां दावबायाखै दावबायफेराखै अब्लाबो आं ओ जाखिनि दावबायदों अ गुबुन मोनसे आ बिदिनो बिदिनो खाथि खालाफोराव एसे दावबायदों आरो एसेबां गोजान गोजान दावबायाखै आं नुदों दावबायारिफोरा जोबोद रंजा खुसियै बिसोरो जिउखौ ओ जिउनि समखौ फार खालामो आरो बिसोर रंजायो नोंथाङा आ आं नोंथांखौ मोनसे फिसा सोंथि सोंनो सानदोंमोन
औ सोंजागोन दा
बे सोंथिआानो जाबाय जिथुबा नोंथाङा माबे माबे जायगायाव दावबायखो आरो बै जायगानि नुथायफोरखौ माबायदि नुखो आरो थांनानै गोसोआव माबायदि मोनो
औ एसे माने नोंथांनि बुंनायखौ जोबोद लासै लासै खोनादों आरो थेवब्लाबो बुजिनो हाबाय आङो नोंथांनि सोंनायखौ नोंथाङा बेखौनो सोंदो आरोना जेनेबा आं मब मबे मबे जायगायाव ओ दावबायखो खो माबायदि मोनखो औ ओम दावबायनोलाय जोबोद मोजां मोनखायो आरोना आङो दावबाय जोबोद मोजां मोनो दाउ बायनानै जेनेबा जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आंहा बिदि जेबो जिंगासिनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनो दंमोन बेफोर गासिखौबो आं बा बावगारलांजोबो आरो जे जाय समाव आङो जेनेबा दावबायो जेबो आं हा माने बे समखौ आं रंजायो आरो जि समाव आं दावबायगोन बिदिनो दङ जोंनि नर्थ इस्टवबो जोबोद समायना समायना जायगा दाथ' आंनि खाथ थियाव बुंनो थाङोब्ला शिलं दङ बे शिलं मेघालयआवनो थांनाय जायो आरो आ बोसोराव खेबनै बा ओ खेबथा ओ बेफोरबायदि थांफ्रामनाय जाब बाय थायो आरोना शगलंआव ओ शिलंआव गोबां मानसिफोरबो फैयो बिदिनो जफ्रा बाहेरानि गोबां मानसिफोर शिलं दावबायनो फैयो बिनि समायना नुथायखौ नायनो थाखाय फैयो जा पाहार जा बिदि दै बाज्रु उम जाबो ओ बिदि मिथिंगायारि समायना नुथाय दङ बेफोरखौ थारैनो जोबोद समायना आरो एनिफ्राय आरो बिकिंजा खाथ थियावनो दङ जेनेबा भुटान खोनादोंना नोंथाङा औ भुटानाबोथ' बेसेबां सान दि जायगा नोंथाङा मिथिखागौ दावबाय बायबो जानो हागौ नोंथाबो खाथि जहेथु अब्ला बे भुटानावबो थांनानै जो जोङो माने थान्दा मोजां नाङो आरो सान थि जायगा बिथांमोननि जा कालचार बिथांमोननि जा बेफोरबाय दि समायना नुथाय ओ बिसोर बिथांमोननि जायगानि जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने थांनानै जों बाहागो लाफाहैनो मोनदों बिसोरनि मोसानाय आरिखौ नायनो मोनदों बिदि बेनिफ्रा फ्राय आरो बिदि खाथि जा आरो दंबावो बि दिनो अरुनाच' अरुनाचल अरुणाचलावबो जों बिदिनो समायना समायना नुथाय गोबां नुनो मोनो बेनि हाजो बेनि जा हाजो सायाव बेफोरबादि जोमैनि आ गोग्लैनाय बेफोरबायदि समायना नुथायफोरखौ नुनो हायो आरो जों खाथियावनो अब्ला आं बिदि खाथि खालानि जायगाफोरखौ नायबाय आरो बिदि नागालेण्ड बेफोरबायदि खाथ थि खालानि जायगाफोरखौ नायबाय आरो बेनिफ्रायथ' आरो हास सायबावो आरो गोबां जायगा नायबावनो होननानै बेनिफ्राय जोब बोद बिदि रंजानाय मोनो आङो दावबायनानै मोजां मोनो आरो
औ
फोरमायजागोन नोंथाङाबो बबे बबेयाव दावबायखो बेनि सायाव
औ नंगौ नोंथाङा आ दावबायनायनि सायाव जोबोद मोजां मोनसे फोरमायथि लाखिबाय आरो नोंगौ नोंथांनि सोंनाय बायदि आं एसेबां दावबायफेराखै आरो आं खाथि खालायावनो एसे जाखिनि दावबायदों बेखिनियानो आङो मोनसे जाय गायाव दावबायदोंमोन आरो ना बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो हायो एसे माने आं बे नोंथांनि बुंनाय बायदि मेघालय होननाया बे मेघालयआवनो आं बो दावबायहैदोंमोन आ जोबोद मोजां नांदों ओ थांनानै मेघालयआव ओरैबायदि मोनसे नुथाइ जायो जे आ थान्दा बारहावा आरो मिथिंगायारि नुथायफोरा हाजो सेर सेर लामा जोबोद मोजां नाङो दंफां लाइफां दावमा दाावसा बिब्दिनो गुबुन बायदि रोखोमनि दंफां नुनो मोनो आलादा आलादा रोखोमनि दंफां लाइफां बिबदि नुयो मिथिंगाजों समायना बुंफबनाय आरो मा जायो जे सान्दुं दुंबाय थानाय समावनो हरखाबै बे खुवा साग्लोबनाय बेखौनो जोबोद मोजां नाङो आरो सान्दुं दुंबाय थानाय समाव हरखाबै अखा हानाय अखा थाइफ्रिनाय आरो हरखाबै खुवा साग्लोबनाय बिब्दि मोनबोदों जोबोद मोजां नाङो आरो बेफोरबायदि नुथायाइखौ नुनानै आ बे मेघालआव थांनाय समाव आ गासैबो लामाफोरा माने आं थांफेरै जायगामोन आरोना जेरै बेबथिं गिदिंब्ला बिथिं गिदिंनांगौ बिदिनो गासैबो टारनिं गोजामोन लामाया आरो थाङै थाङै बिब्दिनो जोबोद रंजानाय मोनदोंमोन बा मोजां मोनदोंमोन बिदिनो
औ नंगौ मेघालया थारैनो जोबोद मोजां गोबां मानसिफोर फायो दावबाय आरो जोंफोरा खाथिबो जायो नालाय थांबाय थानो हायो आरोना बेनि लामाफोरखौ आंबो जोबोद माने मा होन गोन बेखौ रंजानाय मोनो आरो खायलें खुइलें बेफोरबाय दा आरो जेसेबां खि दावबायलांगोन नोंथाङा समायना समायना नुथाय नुलांबाय था हागोन आरो ना आरो जानाय लोंनाय बे जायगायाव गोबां माने मोजां मोजां ओ फिथाइफोरबो मोनो नंआ होमबा नों थां औ बेफोरबायदि मोजां मोजां मोजां फिथाइ सामथाइबो मोनो आरो बिथांमोननि जा गार' हिनजावफोर बिथांमोना बो बिदिनो फिथाइ आरि खौ ओ हानानै जा दावबायारिफोरना बिथां दावबायारि फोरनो फानो आरो फाननानै बिथांमोनहा फैसा आरजियो बिदिनो गोबां समायना नुथाय आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय बेफोरबायदि जेनेबा दावबायनानै गोबां खोथा बाथ्राबो मिथिनो मोनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंनो मोनो गोदान गोदान ज जायगा नुनानै गोजोन्नाय मोनो आरो गोसोआव सान्थि मोनो आरो दांना बेखौनो बुंगोन आं
नोंथांनाव मोनसे फिसा सोंथि सोंबावनि नोंथाङा दावबायनायाव लोगोसे नोंथांजों सोर सोर थांफादोंमोन
आं खोनायासै
औ नोंथांजों दावबायनाय समाव नोंथांजों लोगोआव सोर सोर थांफादोंमोन सोर सोर दंमोन?
औ बिदि दावबायनाय समाव आङो बिदिनो लोगोफोरजोंबो थांनाय जायो आरोना लोगोफोर फोरजों नाथाय लोगोफोरजों दा खम थांनाय जायो बिथांमोना मोनथिया दाउ दावबायनाया एसे खम नामाथाय एनिफ्राय आरो बिदिनो जोंफोरा ओ न न'खराव बिदाफोर दङ
औ
म हिनजाव बेफोरबायदि बा बेफोर
औ
औ औ
हेलौ हेलौ
खोनादोंना?
औ दासो खोनादों नोंथां। नोंगौ नोंथाङा आङो बेरायनाया आङो मेघालयआव थांनाया खामानियावसो थांदोंमोन आङो माने बिबदि जागा नायदिंनो थाङाखैमोन आरोना खामानियावसो थांदोंमोन आं मेघालआव नि जिं जिं लामानि जिं जिं मोनसे लहा लगायनाय जायोमोन आरो ना बैफोरबायदि लहाखौ लागायबोदों आरो जेराव गारिफोरा सौग्रुवा सौग्रुनानै जाहाथे गाहायाव गोलैलाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावहैदोंमोन आरो। समाव
नाथाय आथिखालाव एसे दुंबोबाय बे सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ औ मेघालयावना
समाव बिदि नङामोन
औ
औ नोंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेफोर गासैबो सैथो आरो दावबायनायनि सायाव नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय दा नोंथांनि सायाव आंनिफ्राय जोबोद गोजोन गोजोननाय थाबाय नोंथां आरो आं आसा खालामो जे नेक्स्टआव नोंथांनि सोंथि खौ आं सोंजानो मोनगोन बा नोंथांनि सोंनाय सोंथिनि फिन्नायखौ आं होनो थाखाय आं नेनानै थाबाय नोंथां।
थारैनो उननि आयदायाव लोगो फोरबाय आंबो मोजांखौनोनांबाय नोंथांजों राय्लायनानै जों बे कलखौ बेयावहायनो दोनथ'नोसै।